हेलौ
हेल' नोंथां।
औ खोनाबाय। खोनाबाय
औ खोनादों नोंथां।
औ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम
औ
फुंनि ओ गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय ओ औ।
आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ गोजोनबाय ओनोफ्राय जों दा मानि टपिकआव ओ सावरायगोन बायदि नोंथाङा खौ एसे बुंफ्रोदग्रोदो।
औ नोंथां ओ गिबियावनो नों-नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा?
औ हागोन दे।
जोङो माने गाननाय-जोमनायनि टपिक्स लानानै रायलायगोन दे नोंथां। बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। जों माने जोंनि बर'- फोरा मा गानो बांसिन बेनि बागै। नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ जागोन दे। औ जोंनि बर' माहारियाथ खायसे खायसे बाहागोआनो ओ खावसे बाहागोआनो दखना गानो खावसे बाहागोआनो आलादा। आलादा हादोरनि महरै ओ गाननायखौ गानो। आनोफ्राय बिदिनो खायसेया आलादा आलादा गानो।
औ नोंथां।
ओमफ्राय आंबो बिदिनो ओ एसे ओ जोंनि हारिनि गाननाय जोमनायखौबो मोजां मोनो। ओमफ्राय आरो एसे सिम्पोल फरमेल टाइपनि गाननानैबो मोजां मोनो।
औ नोंथां नंगौ।
गोलोम बोथोराव गरम बोथोर- राव आरो ओ बांद्राय ओ मा होनो बेखौ ओ बांद्राय बांद्राय गोदान गस्लाखो आं बांद्राय गोदान गस्लाखौ आं गाननो मोजां मोना। मानो होमबा ओ गाज्रि जायो नालाय द्रेसा ओंखायनो आङो ओंखायनो आङो ओ गोदान गस्लाफोरखौ आं गोलोम बोथोराव गाननाय जाया। एसे बोराय दबखौ गाननाय जायो। बबावबा बेरायनो थांबाथाय आङो एसे गोदान माबाखौ गानो एसे डिसिप्लिनखौ गावनि डिसि खौ लाखिनांगौ नालाय।
औ नंगौ नोंथां।
आरो गामिफोराव थायोब्ला बिदिनो ओ बिदिनो बांद्राय गोदान- खौ गाना ओरैनो नर्मेलि ओ एसे फुरान एसे दागो नांखानायफोरखौ आङो गाननानै बेरायो आरोखि।
औ नंगौ नोंथां औ।
नोंथाङाबो ओ माबायदि ड्रेसखौ मोजां मोनो माबायदि गाननाय माबायदि खसाबखौ गाननानै नों- थाङा मोजां मोनो आरो आरो जोंनि हा मुंनि ओ जेनेबा जोंनि ओ मा होनो बेखौ खसाब- खौ गाननानै मोजां मोनो माबायदिहाय ओ नोंथाङा माबायदि खसाबखौ गाननो मोजां बें बेनि बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ हागोन नोंथां। ओ बेबायदिनो जोंनि बर हारिया बे बायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो खावसे बाहागोआ बेबायदिनो बेलेग गुबुन हारिनि ड्रेस गानो नोंथां बेबायदिनो आरो खावसे बाहागोआ बेबायदिनो बर'नि ड्रेस गानो बरनि ड्रेस होनोब्ला नोंथाङाथ मिथिखागौ जानांगौ। जेरै बेबाय- बिदिनो दखना दखनाखौ बर'फोरानो बेबायदि दखनायानो बरफोरनि गुबै सिनायथि नालाय। बरनि नङा होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोङो माने ओ दख'- दखना गानोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंखौ बर' होननानै सिनायखायो नं- आ होमबा नोंथां। बेबायदिनो गुबन गुबन हारिनि मानसि- फोरा जोंनि बरखौ दख'ना गानबा जोंखौ सिनाय सिनाय नायखायो बर होननानै बेबायदिनो जोङो गुबन जों बर' नालाय जोङो जों बर' गुबुननि गुबुन हारिनि ड्रेसखौ बा- बा ओम बेबायदिनो लंम लंपेन्ट बेबायदिनो बेबायदिनो लंपेन्ट गानो नालाय सिख्लाफोरा बेबायदिनो गुबुन हारिनिया नुबा जों बर'खौ माने ओ बेसोर बर' नङा बिसोरो दख'ना गानाखै बेबायदि लंपेनट गानदों बेबायदि साननानै लायो आरोना बिसोर बर' नङा बिसोर बिसोरो गुबुन हारियानो बिदि होननानै साननानै लायो आरोना माने बेयाव दख दख'ना गानबासो निजिखौ माने गावनि हारिखौ सिनायथि होनाय जायो नालाय गाव गावबा गाव हारिनि ड्रेस थायो नालाय नोंथां बेबायदिनो आं दा बुंनो थाङोब्ला आंनि ओ ड्रेसा माने आं आंबो बर' नालाय गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनो मोजां मोनो माने आं आं दख'नाखौनो गाननानै मोजां मोनो आरो नोंथां बांसिन आं दख'नाखौ खौनो गानो नोंथां।
नंगौ।
औ नंगौ नोंथां।
थिगानो ओमफ्राय दा ओमफ्राय दा बे ओ गाननाय जोमनायनि अनगायैबो जोंनिया मोनसे ओ जामुं जानाय जोंनि हारिनि जानाय लोंनाय बेफोरबायदि दङ'ओ जेरैहाय अनला, नारजि सबायाइजों दाउ बेफोरबायदिनो जेरैहाय जोङो जानाय लोंनाय थायो। बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनि बिनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायगोन। ओ जेनेबा नोंथाङा नोंथाङा मा ओ अनला ओंख्रि खौ मोजां मोनो ना सबाइ ओ सबाइ ओ ओंख्रि ना नारजिखौ मोजां मोनो बेफोरबायदिनो बेफोरनि सोमोन्दैबो नों नोंथाङा एसे फोरमायना होदो माबे ओंख्रिखौ नोंथाङा जानानै बा संनानै साबसिन मोजां मोनो? बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नंगौ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ'जोंनि बे मोनथाम ओंख्रिया बर'नि नि बर'नि बर'नियानो नोंथां। औ बुंनो थाङोब्ला गुबुन हारिनिया बे ओंख्रिखौ जानानै जोबोर मोजां नाङो। बा बर'नि ओंख्रै बा बर'नि बर'नि माबा मोनसे ओंख्रि बेयो गोथाव होननानै बेखौ जानानै मोजां मोनो आरोना बा बेबायदिनो जोंबो बर'फोरा माने बेबायदिनो अनला दाउ बिदिनो अमा नारजि बिदिनो सबाइ दाउ बेबायदिनो जायो आरोना बिनिफ्राय बांसिन आं साबसिन मोजां मोनो होनोब्ला अनला दाउखौ मोजां मोनो मानो मानो होनना बुङोब्ला ओ बेखौ माने ओ बर'नि नालाय बेखौ जानानै जोबोर मोजां नाङो आरो बेबायदिनो अनला अनला ओंख्रिखौ आङो माबोरै सङो नोंथांनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नामा
औ हागोन अनला ओंख्रिखौ जेरैहाय जोङो गिबियावनो ओ जोङो माइरंखौ जेरैहाय जोङो दैयाव सोमना दोनग्रोनांगौ। बेखौ आ बेखौ फुंनिफ्राय लानानै जोङो दा एक घन्टा बा दुइ घन्टासो जोङो बेखौ सोमना दोनथ'नांगौ। जेब्ला बियो माइरङा माइरङा एसे रुइगोन रुइब्ला जेब्ला जोङो बेखौ दैखौ गारनानैहाय बे दैखौ गारनानै जोङो थबसियाव देनांगौ बा देनानै बा माबा मोनसे दिंखियाव देनानैहाय जोङो बेखौ देना ओ लाबाय अन गुन्दै देनानैहाय जोङो जेरैहाय औ ओमफ्राय बेखौ संनो थाखाय जोङो साराय नांगोन दै नांगोन जेरै दै गुदुं फुदुंग्रोना लाबाय दैखौ गुुदुं फुदुंग्रोना लानानै हाय जोंङो बेखौ ओ दै गुदुं जानो होबाय जेब्ला दैया गुदुं जायो अब्ला बेखौ ओ अन गुन्दै खौ बे दैयाव गारबाय दैयाव गारसोमनानै जेब्ला बियो गोदौबाय थागोन गोदौबाय थाब्ला जेब्ला जोंङो इयाव ओ खारै ओंख्रिखौ होनांगोन खारै ओंख्रिखो होयोब्ला ओ आरो बिदिनो बायदि बायदिबो होद होफा देरजागोन जेरैहाय दाउबो दाउबा दाउ दाउखोबो होदेरनानै सं-संजागोन। ओमफ्राय बिदिनो अमाखौबो संजागोन। औ बिदिनो ओ ओ बेयाव नोङो ओ मा होनो गंगार धोनदियाबो होजा बेयाव बायदि बायदि होजागोन संख्रिबो होजागोन
औ नंगौ नोंथां
आरो देना लानायाव जोङो ओ जोङो हालदै हालदैबो जागोन देनायाव बानलुजोंबो देफा जागोन औ बिदिनो जोङो ओ गोदौनानै गोदौफाव होनानै
औ नंगौ नोंथां।
अनला ओंख्रि बुंनाय जायो आरो औ अनला अनला ओ औ दे बुंलाय नोंथाङा
औ नोंथाङा मा ओंख्रिखौ जानानै साबसिन मोजां मोनो आरो साबसिन टेस्ट मोनो?
आङो बुङोब्ला आंबो अनलाखौबो मोजां मोनो ओ नारजिखौबो मोजां मोनो बेनिफ्राय बिदिनो ओ माबा ओ सबायजों दाउखौ मोजां मोनो ओफ्राय साम' सबाइजों साम' जोङो सबाइजों साम'जोंबो संजायो बे औ।
बेबायदिनो गोबां जाग्रा दङ नङा होनबा नोंथां? बेबायदिनो बर'नि गोबां ओंख्रि दङ बेबायदिनो जानानै जोबोर मोजां नाङो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो गुबुन हारिनियाबो जोंनि जोंनि बेबायदिनो जोंनि ओंख्रै संनाय बा अनला दाउ बिदिनो सबाय सबाय साम' बेबायदिनो जानानै जोबोर मोजां नाङो नङा होनबा नों थां बेबायदिनो बि बिसोरो जोंनि बर' हारिया एसे गोग्गानाय मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो गुबुन गुबुन हारिया जोंनि ओंख्रि बा ओंख्रि संनाय बा बेबायदिनो बिसोरो टेस्ट गोथाव मोनो नालाय बेखौ टेस्ट खालामनानै बेबायदिनो बिसोरो बिदि मोजां मोननाय फोरमायनायनि थाखाय जोबोर मोजां नाङो नङा होनोमबा नोंथां?
औ।
औ।
मोजां नाङो औ मानो होनना बुङोबा जों गुबुन हारिया जोंनि बायदि बेफोरबायदि मोजाङै संनो रोङा आरो बि बिसोरो ओ बेफोरबायदि सोरबा सोरबि बिदि मिथिया बेफोरबायदि संनायखौ बेफोरबायदिनो आलादा आलादा संनाय थायो आलादा आलादा गावब गाव गाव हारिनि ओ संनाय ओंख्रि थायो। बेफोरबायदिनो जाय खायसे खायसे मानसिया ओ जाय रोंनाया रोंगौ बियो बिसोरबो बिदिनो जोंनि फ्राय सिखायनानै मोजां मोनो जोंनिखौ संनानैबो मोजां मोनो। जाय गोथाव मोनग्रा बेफोरबायदिनो जोंनिखौ फोरोंनानै संनानै गावसोरबो जानो हायो आरो औव। आरो लोगोसे ओ नोंथां थाङाबो आरो मा म बायदि ओंख्रि आरो मा मा ओंख्रिफोर दंबावो बेखौ एसे गुवारै फोरमायबावदो
उम बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां ओंख्रि दङ नङा होनब्ला। देबायदिनो ओ
जों जोंनाथ' लाइ लाफा दिनाव ओ मेसें बोथोराव जोङो लाइ लाफा फोनानै बा लाइ लाफाखौ संनानै जायो हमबा नङा हमबा बेबायदि बिदिनो लाइ लाफाखौबो मोजां मोनो बिदिनो गोबां ओंख्रि दङ बेबायदिनो उम बुंनो थाङो ब्ला बर'फोरा गोबां गोथाव गोथाव ओंख्रि संनानै जानो रोंगौ आर ना। बेबायदिनो ओ ओ बेलेग बेलेक स्टाइलनि संनो रोंगौ बर'फोरा। बेबायदिनो गुबुन हारिनिफोरा जोबोर मोजां मोनो आरो जो जानानै औव।
बिदिब्ला समाबो जाबाय जोङो बेखिनि रायलायनायखौ जोङो इयावनो दोनथ'नोसै आं नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। जोङो दा औव दोनथ'नोसै।
आंनिफ्रायबो गोजोननायखौ जासिहरबाय नोंथां दे बिदिब्ला औव।